अ नोंथां औ ओ नोंथांजों आं मागो द औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ नोंथांजों आं बर'नि ओंख्रिनि बागै एसे सावरायनो नोंथांखौ कल खालाम नाय जादोंमोन आरो नोंथाङा ओ बर'नि ओंख्रिखौ ओ बर'नि ओंख्रि होनबा मा माखौ बुंनाय जायो आरो माबोरै जों संनाय जायो बेनि बागै एसे ओ फोरमायना होलाय नोंथाङा।
औ औ औ नोंथां ओ सावरायनो सानदों आंबो ओ जेनेब्लाखि जोंना बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंना फार्स्टावनो जोंनिया खारै मैगं थाथारो आरो ना। ओ बे खारैया जोंना बर'नि मोनसे खायद' होनना जोङो बुंजायो बेबायदिनो जोंनिया ओ बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंनिया अनला आरो बेबायदिनो जोंनिया सबाय साम' आरो बेबायदिनो नारजिजों अमा औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों
बेबायदिनो जोंनिया अनलाजों ओ अमा अनलाजों दाउ अनलाजों औवा मेवाइ आरो बेबायदिनो सबायजों साम' आरो बेबायदिनो जोंनिया नारजिजों अमा आरो बेबायदिनो थाइगिर जों ना आरो बेबायदिनो जोंनिया ओ खारदै खारै मैगं ओ बेफोरबायदिनो गोबां गोथां मैगंफोरबो बा बेफोरबायदिनो गोबां ओंख्रिफोर बर'फोरा संनानै जायो आरोना। बेबायदिनो जोंनिया ओ अनलाखौ अनलाजों दाउजों माबायदिहाय सङो होनोब्ला जोंनिया अनलाखौ ओ जों जोंनिया अनला जानांगौनि थाखाय जोंनिया फार्सतावनो माइरं एसे जोंनिया दैयाव सो मग्रोना लानांगोन। माइरंया जेबोला एसे गुरै जायो एबा सोमनानै बेखौ जोङो बोखांनानै एसे दै बेनि दैखौ जोङो सरगार होनानै एबा दैखौ जोङो सोबखांहोनानै एसे फोराननानै जों बेखौ दिंखि एबा उलारफोराव जोङो बेखौ देग्रोना लानांगोन आरो ना बाट जों आथिखालावथ' जोंनिया ग्रिल मेसिनावनो बे बांसि मिहि खालामना लायो बेफोरबायदिनो जोंनिया बे बेखौ जेबोब्ला मिहिस खालामनानै साइदाव दोनथ'गोन बिदिनो जोंनिया बै। दाउजों सङोब्ला जोंनिया दाउखौ मोजाङै पियास फालौ होनानै बा बेखौ जों मोजाङै आरामसे फ्राय खालामग्रोनो लाग्रोनांगोन आ रोना बेबायदिनो बेखौ फ्राय खालामखानानै दोनखांनायनि उनाव बै सारायावनो। दा जोंनिया दैखौ होनानै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौब्ला जोंनिया बै अन गुन्दै खालामना दोननाय गुन्दैखौ जोंनिया बेयाव आखायजों मुथा लानानै। लानानै सारस्रि सारस्रि होयो आरो ना बेनिफ्राय जोंनिया फारसे आखाइजों जोंनिया बे सारस्रि सारस्रि होनाय अन गुन्दै आरो दैजों मिलायनायखौ जों। गारबा जों जोंनिया बेखौ एरै एरै होनांगौ। बेबायदिनो जोंनिया बेयो जेबोला गथा जायो एसे आरो होमबानिया जोंनिया बै फ खालामना दोननाय दाउखौ। जेनयाबा बेदरखौ बे अनला खारियाव जोंनिया होनाय जायो आरोना।
औ औ।
बे एसे गथा जाबोला बेखौ जोंनिया खांनानै जानाय जायो बेबायदिनो बिदिल' जोंनिया संनानै जानाय मैगं नङा बेबायदिनो। गोबां गोथां मैगं बर' फोरा बुथुमना जाबावो मिथिंगानि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरैहाय जोंनिया दिंखिया मैगं आरो जेरैहाय जोंनिया बिदिनो मानि मुनि सिंग्रि मिखि थुनथुनि गुथा ओ बेबायदिनो पालें। आरो बेबायदिनो बरमुन्दा आरो बायदि रोखोमनि लाफाफोर दैयाव मानबायनाय बेबायायदिसिना मैगंफोरखौबो बर' सुबुंफोरा बुथुमनानै जायो। बेबायदिनो हबा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा नोंथांमोननि गामिफोराव माबायदिहाय बर' सुबुंफोरा ओंख्रि संनानै। जायो मा मा मै बुथुमना जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? नोंथां।
औ। नोंथाङा नोंथाङा औ औ। नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों बेफोरबायदिनो जोंनाबो। बिदिनो जानाय जायो आरो जों बर'नि ओं ओंख्रि होनब्लाथ' जोंना बेनो। अनलाजों दाउजोंनो जायो आरो बर'नि ओंख्रिया बेनो माने मेन आरो जोंनि। बर'निया बेनो सिनायथि आरो जोङो बे ओंख्रिखौ बानायनो थाखाय जोङो। माइरं नांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो खुरैफोराव। एसे माने मुथासे बा खुरैसे बेफोरबायदि जोङो माइरं लानानै। बेयाव माने दै होनानै जों। दसे सम माने बिखौ सोमनानै दोननांगौ आरो जाहाथे बियो रुयो गुरै गुरै। जायो बिदि ज औ बेफोरबायदि जानायनि उनाव जोङो बेखौ खिरखाफोराव। बिदि लामस्रिनानै दोननांगौ आरो बिनि दैया सर'नो थाखाय बेनि थाखाय जों बेखौ लामस्रोना दोननांगौ सान्दुंफोराव बेनि उनाव। दैया सर'बाथाय बेखौ जोङो दिेंखिफोराव दिंखि बा उवाल बेफोराव जोङो दनो देनांगौ आरो देनानै जोङो गना लानानै बिदि गुन्दै जाब्लाथाय अन गुन्दै जाब्लाथाय जों बेखौ बे सारायाव दै गोदौ दै गोदौबाय थानायाव जों बेखौ होनांगौ आरो सारनानै बिदि सारनानै होनांगौ आरो बे अन गुन्दैखौ सारना होनाय ताइमाव जोङो बे बेखौ जोङो गारबाजों एरबाय थानांगौ आरो नङाब्ला माने बेयो गलायाव माने बियो सिथाबो नालाय गथा गथा जायो नालाय बेनि थाखाय जोङो बेखौ एरबाय थानांगौ आरो बे अन गुन्दैखौ सारबाथाय आरो जोङो बेयाव ओ बेदर होनोब्लाथाय जोङो बेदरखौ जोङो ओ बेदरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ आरो बे बेदर एवफ्रामनाय एवफ्राम नायाव जोङो बिदिनो ओ पियास बानलु आरो सामब्राम सामब्राम गुफुर बेफोरबायदि जोङो ओ माखासे मस्ला मस्लि बेफोरखौ हो होनानै देनानै होनांगौ आरो बे बेदर एवफ्रामनायाव आरो जोङो बेफोर ओ बिदिनो माने बेदरखौ एवफ्रामनांगौ आरो बिदि बेदरखौ एव एवफ्रामखां नायनि उनाव जोङो बे अनला गोदौबाय थानायाव जों बे बेदरखौ गारनानै होनांगौ आरो औ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ नोंथां खोनादों ना? खोनादोंना नोंथां? खोनादों ना?